ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव लायरायनोसो फन कल खालामदोंमोन आंङो।
अ मा आयदानि सायाव रायलायनो सानदों नोंथाङालाय?
माने जोङो माने बेलेग मानसिफोरजों माने बोरै मोजां मोनजागोन माने मानसिफोरजों माने बोरै मोजां मोनजायो जेनेबा बिदि जानोबा मानसिनि आखुथाया माबायदि जानांगोन? माबायदि रायज्लायबा जोङो मानसिफोरजों माने मोजां होनजागोन मोजां बुं जागोन ए बेफोरनि बागै माने लायरायनो आरो नोंथांनि मोनदांथिखौ ओ बुंग्रोदो ओमफाय आङो बिनि उन उनाव आंनि मोनदांथिखौ बुंनोसै आरो
औ ओ मोजां आइदा‌ नोंथाङा दा अ मानसिफोरजों माबोरैहाय जोङो मोजां मोनजानो हायो? दा मानसिफोरा जोंखौ मारैखो मोजां मोनगोन? दा बे गुबैयै जोंनि आखुनि बाथ्रा जाहैबाय नङा होनबा जोंना आखल आखुनि बाथ्रा जाहैबाय। दा जोङो सासे मानसि हिसाबै जोङो समाजाव रायजो जायो बा समाजाव थायो। जेराव समाज होननानै बुङोबा जोङो सासेनिफ्राय बांसिन सुबुङा जेराव ज' थानानै जेखौ दैदेनलाङो बेखौ जोङो समाज होननानै बुङो आरो बे समाजाव थानोब्ला जोङो मा जानो हायो? जोङो बयजोंबो गोरोबनानै थानांगोन नङा होमबा?
अ
दा गोरोबनानै थानोब्ला जोंनो मा नांगोन गिबियावनो जोंनि आखल आखु बा माबाय साननाय ह हनायखो जोंनिया मोजां जानांगोन अब्लासो बै समाजाव थानानै जों आलो गोजोनै सं सार जानो हागोन आरो नङाब्ला जोङो बिनिफ्राय ङो जोङो मोजाङै बा आलो जिउखौ जों मोजां दैदेनलांनो हानाय नङा दा बेनिखायनो जोङो जोंनि आखल आखुखौ जोङो माबोरै जागोन होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोंखौ बा बै सुबुं ओनसोलनि मानसिफोरनि ओ समाज खान्थिया माबायदि बा मानसिया ओ माबोरै जेरै थांनानै थायो माखौ लानानै मोजां मोनो? जेरै जोङो धोरोम खान्थि थाहैबाय नङा होमबा?
अ
जोंनि रायजो जानायाव जोंनि आखल आखुनि बाथ्रा थाहैबाय। दा बेनिखायनो जोङो गिबियावनो मा जोङो गावखौ सानागारासिनो जोंनि खाथि खाला बा जोंनि गामियाव थानाय मानसिफोरनि आखल आखुखौ जोङो मिथ ग्रोनांगो मानोना नोङो गुबुनखौ मिथियोब्लासो जोङो बिनि बायदि आखल आखु जेरै दिन्थिनो हागोन। दा ओंखायनो जोङो बैस ओनसोलनि गामिनि संसार जानायनि आखुथाय बा बिसोरनि रायलायनाय बिसोरनि धोरोम खान्थि बिसोरनि समाजखान्थि बिसनि मा हारिमुवा माबायदि बिसोरोनि गामियाव मावनाय दांनाया माबायदि सोलियो बेबायदिखौ जोङो मिथिनानै लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय जोंनि लाथ'वा जोंहा मा जानांगोन जोङो सहायनो हाग्रा जोङो खस्थ' खालामनो हाग्रा जों गुबुननि खोथा खोनासंग्रा गुबुननि मोजां सानग्रा गुबुनखौ मदद खालामग्रा जोङो बेबायदि आखुनि मानसि जानांगोन आरो मानोना नोङो जायखौ हेफाजाब खालामो बै मानसिया नोंखौ मोजां मोनो। आरो जाय नोङो गुबुननि देरगा जानानै लुब लुगैयो अब्ला नोङो मा न'खरावबो मोजां मोननाय नङा आरो बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन जोङो गावखौनो गाव गाहाय थाखो बा बिसोरनिफ्राय जोङो गाहायाव दोननानै बा समान लेभेलावनो दोननानै जोङो संसारखौ जानांगोन नङाबा नोङो गोरोंसिन जानो नागिरोब्ला बा नोङो दुगासिन जानो नागिरबा गावनि रोंनायखौ गावनि साननाय हनायखौनो जेब्लाबो देरसिन होननानै सानोब्ला गोजौसिन होननानै सानोब्ला नोङो माब्लाबाबो बे समाजजों नोङो सावरायनो हानाय नङाब्ला मोजां मोनजानाय नङा आरो बेनिखायनो जोङो जेब्लाबो मा जानांगोन? ओ गावखौनो जोङो गाहायसिन होनानै लानांगोन। मालाबा मालायनि सिगाङाव दुग दुगानो नाङा बा गदेर साननो लानो नाङा आरो द बे मोनसे दा नोङो बेनिफ्राय माब्रैहाय नोङो बिसोरजों मोजां मोनजागोन। बे माबोरैहाय मा मावनाय नोङो गुबुननि सिङाव मोजां हाबा मावांग होननानैङ दिन्थिनानै लानो हागोन बेखौबो जोङो साननांगोन। जेरैहाय नोङो गामियाव थाङोब्ला सोरनिबा सावरि बादालि बा सोरनिबा लोमजानाय साजानाय ब सोरनिबा हाबा हुखायाव नोङो मदद नांगोन नों आर' अलसिया आखुनि जानो मोननाय नङा सोरनियावबा हाबा जादोंबा नोङो मा खालामनांगोन बेयाव थांनानै नों हेफाज आरो बा गाव जिरायबाय थानानै गुबुनखौ मावहोबाय थानाय बा माबा मोनसे खामानि नङा ओमबा बै बायद जि मानसि जायोबा नोङो मोजां मोनजानाय नङा बेनिफ्राय आथिखालाव जोङो मा जाथारनांगोन? सोलोंथाइ गोनां मानसि जाथारनांगोन आरो जेन' नोङो सासे लेखा गोरों जायोब्ला सासे गियानि जायोब्ला नोङोबा बयजोंबो बुं मोजां मोनजागोन बयजोंबो अनजागोन बयजोंबो सिगि जागोन बा नोंनि खोथा खोनासं जागोन। आरो नोंनि खोथाखौबो बयबो खोनासंगोन बेनिखायनो जों मा? गोरों मानसि जानांगोन गियान गोरों मानसि जानांगोन। ओ बयखौबो बुजायनो हाग्रा। बयनिबो मोजांखौ हास्थायग्रा जोङो बेबायदि सुबुं जानांगोन आरो अब्लासो नोङो गावखौ सासे मोजां मानसि हिसाबै ओ बा मोजां मोनजानाय हिसाबै नोङो जानो हागोन आरो दा नों थाङाबो माबायदि सानो नोंथाङा बुंगोन नामा?
औ औ आङो सानो जे माने। जोंनि बे समाजाव माने बांसिनानो माने बोराय बुरि आबै आबौमोन दङ बिदिनो आमाइमोन दङ बिदिनो। जोंनि गामि खाथि खालाथ' गोबां सुबुंफोर दङ रायजो जानाय बेफोरखौ माने मोजाङै सनमान होनानै रायजलायनांगौ आरो जेनेबा बिदिनो गासिखौबो रायलायनाया जेनेबा सनमान होनाय। जेनेबा सोमोन्दो लानानै रायलायनांगौ आरो जेनेबा आदै मादै सोरखोबा आमाइ आनै बेफोरबायदि जेनेबा सनमान होननाय जेनबा सोमोन्दै लानानै रायलायनांगौ आरो बिदिनो ओइ ओइ आ बिदि होनलाबायबाथाय मा माने एसे गाज्रि जायो आरो बिदियावनो माने सोमोन्दो लासैनो गाज्रि जालाङो आरो आरो बिनि ओंखायनो माने लासैनि सोमोन्दोआ गारजि जालाङो आरो बिदिनो मोजां मोनजाया मानसिया। ओ आरोहाय आरो माने बे सोरबाफोर माने बिदिनो गामिनि सुबुंबा सोरबाफोर खैफोदाव दंबा माने बेफोरो माने बेफोरखौ एसे सहायथा खालामनांगौ सहाय खालामनानै माने नोंनाव जेनेबा बे माखौ लुगैदों जेनेबा रां रुफानि गोनांथि। जादोंबा बेखौ मदद होनांगौ एसे मदद होबा बेयो नोंखौ जोबोद मोजां मोनगोन आरो। आरो बिदिनो बेलेग खामानिफ्राव जुदि गाव रोङाखै मायाखै बेफोरखौ माने फोरोंनाय मानायफ्राव माने गुबुन मानसिफ्रा माने बिदिखौ मोजां मोनो रोङि मानसिफ्रा आरो। आरो सोरबा बिदिनो माबाफोर खामानिफ्राव जुदि अबेबाफोर उसुबिदाफोर जादोंबा बिदिनो सहाय हैनाय माबा। हैनो बिदिनो खामानि दामानिफ्राव बिदिनो हाबा खेराइ। मदद खालामहैबा माने जोबोद मो। जां मोनो आरो बिदिनो फारसेनिफ्राय बिदिनो रां रुफानि मददबो होयोबा माने बिराद गोजोननाय मोनो आरो। आरो मानसिफ्रा आरो बिदिनो सोरबा सोरबा। बिदिनो हेंथा बुंग्रा मानसिफोरबो थायो मेरला बिदि। खौ माने उल्था उल्था नांलायफिननाङा आरोना बिदिखौ माने सिं जानानै थानांगौ होनबासो नोङो। मोजां मोनजागोन नङाबा नोङो उल्था बुंनाय मानसिफोरजों बिदिनो उल्था उल्था नांलाय। फिनबा माने। गाज्रि जागोन आरो बेलेगआबो नुनानै गाज्रि होनगोन माने मानसिया। माने लेखा फरा रोंदोंबाबो एसेबाबो बुजिनाय गैया मानाय गैया होननानै। माने आरो गेदेरफोरजों नांज्लायनो नाङा माने गेदेरफोरजों माने। एसे मोजाङै रायलायनांगौ गेदेरफोरा माने बैसोआवबो गेदेरसिन नालाय। बिसोरखौ माने मोजाङै सनमान होनलायनांगौ आरो आरो उन्दै। फोरफोरखौबो बिदिनो गाज्रि गियान नुदोंबाथाय। बिदिनो बादा होनांगौ बुजायनांगौ। बिदिनो फोरोंनांगौ अबाफोर दाय गोरोन्थिफोर मावदोंबा बिसोर। सोरो बिसोरखौ माने मोजाङै बुजायनानै दोननांगौ। आरो बिदिनो गथ'फ्राबोथ' मालाबाहाय। गाज्रि गियानाव थांनो नागिरो बेफोरखौ माने नुबाथाय होबथानांगौ। दि माने समाजनि माने। गाज्रि जानो नागिरनायखौ होबथानांगौ आरो होमबाथाय बयबो सुबुं। बामाने समनि मोजां खामानि मावग्रा। होननानै सानो आरो आरो बयबो मानसिफ्रा माने। बिदि सुबुंखौ माने गाज्रि होना आरो मोजां होनो। बिदिनो बिदिनो गामि गामि। माने मालाबाफोर बिदिनो सिखाव दाखेद बायदिसिनाफोर खुसाला बायोबा माने बेफोरखौ। बो मोनो बिदिनो हमजालाबायनाय बिदिनो खोनायोबा माने बेफोरखौ माने मोजाङै बुजाय आजाय मोजाङै माने मिथिं दावथिंफ्राव माने एसे मोजाङै बुजायनानै न'खरनि फेमिलिफोरखौबो एसे मोजाङै खोन्थानानै होनानै माने मोजाङै फोरोंनानै हरनांगौ आरो बिदिनो बुला बुसि खालामनानै बिदि खालामबा माने समाजा माने गाज्रि जायो बिदि माने सुबुंफ्राव माने बिदिनो दाय मोनबानो माने बिदिनो बुनाय मानाय बिदिया मोजां नङा आरो बिदिनो सुबुंफ्रा माने गाज्रि खोनायो आरो जिखौ जेनेबा बेलेग गामिनिफ्रा माने बिदिनो बिसिनिया गामियाव माने एसेबो गियान गैया मा गैया होननानै ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो गामि एरिया फोराव माने बिदिनो बिरि सिग्रेट सोबनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माने एसे माने बादा होनांगौ मानांगौ बेफोर माने गेदेरफोरनाव थायो बिमा बिफाफोरनावबो माने बेफोरो थायो आरो खौ माने बादा होनांगौ जायो आरो बिमा बिफाफ्रा नुसयिफोरखौ माने खोन्थानानै होनांगौ बिदियाव माने गथ' गथायाइफ्रा माने गारजि जानो हाया आरो ओ ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे होनबावदो दे
हा हा
आरो एसे होनबावदो नोंथाङा उम
बेबायदिनो जोङो जेनेबा मोजां मोन बेनिफ्राय जोंनि समाज बा रायजो जानायनि आखुफ्राबो मोजां जानांगोन अब्लासो सासे गथ'आ गथ'आ नोङो मोजां जेरै मा होनदों जेरै बाथ' दाउआव फिसिनाया बै बिगोमानि जेरै थिनो बे बेखौनो लायो नङा होमबा?
ओ
दा बेखायनो जोंनि गथ' गथायखौ आखल आखु मोजां खालामनो थाखाय बा जोङो गावबो मोजां जानोबा जों बेनो ओंखायनो गावखौ मालायखौ फोसाबनायनि सिगां जोङो गावखौ फोसाबग्रोनांगोन होननाय बाथ्राया बेयाव बेरखाङो आरो बेनिखायनो जोङो मा जोंनि गथ' गथाय मोजां जाजानो लुबैदोंबा बा जोङो जोंनि उन जोलैखौ जों मोजाङै जाजानो लुबैदोंबा मोजां मोनजानायल जाजानो लुबैदोंबा जों सिगाङाव मोजां जाग्रोनांगौ नङा होमबा? मानोना जोङो आखल आखुखौ जोङो दानानै लानो हायो बे मोनसे दाजानाय आरो जायखौ जों सोलोंनानै लानायनि जायखौ जोङो लेखा फरायनानै सोलोंना लानो हायो जायखौ जोङो धोरोमनि बिजोंजों सोलोंनानै लानो हायो। समाजाव आखल आखुआ माने मोनसे दाजानाय बा दानानै लानो हानाय जिनिस जायखौ जोङो सर' खालामो नाथाय बेयो हुदायाव गास्लायलाङो नङा होमबा?
ओम
एखायनो जोङो ओ साफा साफा मोजां मानसि जाहैनो हागोन आरो बिदि गावखौ दानो हानाय जायो आरो मानोना जाय गियानि जानो नागिरो बेसो गियानखौ मोनो। जाय गोरों जानो लुुबैयो बिसोर गोरों जानो हायो जायनाव माने लुबैनायानो गैया अ' मोननो हास्थायनायानो गैयाबा मालाबो जाफुंनाय नङा दा होमबा
ओंं दोन-दोनथ'लायनोसै ना ओं दे ओं दे।